हेलौ औ औ खुलुमबाय नोंथां औ अ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दंङ।
आतसा सा नोंथाङा दान्दिसे सम आंजों सावरायलायनो हागोन नामा? सावरायदिनि नङा होमबा? त' आं नोंथांजों सावरायनो लुबैनाय गाहाय खोथाया बेनो नोंथां जे जोङो गोदोहाय फ्राय बांसिन जोङो खेलाखौ जोंनि देहानि एक्सारसाइस महरै जों बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा?
औ औ।
गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा देहाया बेयाम खालामनाय जायो एक्सारसाइस खालामनाय जायो। बे मोनसे साननायखौ लानानै जोङो
औ औ औ औ।
आथिखालावहाय गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहायाबो एक्सारसाइस जानायजों लोगोसेनो जे जिउआवहाय नोङो माबा मोनसे जाहैनो हायो बा जिउनि थांखि होननानैबो जोङो गेलेनायखौ जों लानो हासै आथिखालावहाय नैबे आयदानि सायावहाय माने आं नोंथाजों सावरायनो थाखाय लानाय जादों आरोखि थ' नोंथांनि बायदिब्ला ओ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो देहाया एक्सारसाइस जानायजों लोगोसे जिउनि थांखि महरै गनायजाथाव नंगौना नङा नंगौ नङा होमबा? जोबोर साबखौ नोंथां नंगौ थ' आंनिफ्रायबो माने नंगौआनो मानो होनना बुङोब्ला नै जोङो ओ बिजिरोब्ला नाहरोब्ला गोबांथार नुहरनो मोनो आथिखालावहाय नङा होमबा गेलेनायाथ' गाहायै जोंनि देहानि एक्सारसाइसखा नंगौ बे मेनदे करि कंपूलसरीखा जोंङो गोबांथार एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाखौ जों मोजां मोनो नङा होमबा नाथाय थेवब्लाबो बिनि गेजेरजों जोङो गेलेयोब्ला नों माबा मोनसे गेम बा खेलाखौ गेलेयोब्ला बैखौनो नोंङो जिउनि थांखि होननानै सानो साननानै गेलेलाङोब्ला न' दाउट नोङो एक्सारसाइसल' जाया बेजों नोंनि जिउनि थांखिबो जाहैफानो हायो आरोखि दा जेरै जोङो बावैसो सान सिगां जानानै थांनाय क्रिकेटनि खोथाखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा जों क्रिकेट गेलेयोबा जोंहा देहाया एक्सारसाइस जायो नङा होमबा दा क्रिकेट गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनैनि दिनावहाय गोबांथार लाख लाख खौथि खौथि रां आरजिनो हायो त' जोङो जोंनि इण्डिया टिमनि खोथाखौ जों बुंनो थाङोब्ला ओ ओरै जोंहा भिराट कलि महेन्द्र सिं धनी सचिन रमेश टेनडुलकार नङा होमबा ओ वराज सिं बै बिथांमोननि खोथाखौ जोङो बुंनो हायो आरो बिदिनो जोङो एस ए वर्ल्ल्ड अल अभार वर्ल्डनि खोथाखौनो बुं नो थाङोब्ला क्रिकेटनि बेलायाव जोंहा ओ रिके पन्टिंमोनखौ बुंनो हायो नङा होमबा आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गोबांथार दंबावो बेफोरबायदिनो क्रिकेट गेलेग्रा नङा होमबा जायफोरनि मुंखौ लाजोबनो जोङो दा हाया गोबांथार दङ नङा होमबा थ' बिथांमोना एक्सारसाइसजों लोगोसे जिउआव दिनै जाफुंसार सासे गेलेगिरि महरै जानानै थ दङ नङा होमबा थ' थिग बेफोरबायदिनो खम बैसो उन्दै समावनो नै जोंहा दाख्लैसो आइ पि एल जानानै थांनाय नङा होमबा क्रिकेटनि त' बेयावहाय जोंहा बैबब सुरिया बनसि होननाय नङा होमबा जाय जिबा बोसोरनि दासो सासे फरायसासोमोन नङा होमबा बिथाङाबो दिनै लाख लाख कौटि कौटि रां खामायनो हानाय गेलेगिरि महरै जानो हाबाय नङा होमबा बे एफा खम बैसो उन्दैनि समावनो आरो दा रिसेन्टलि जोंहा जागासिनो दंबावो पिपा वर्ल्ड काप नङा होमबा बे पिपा वर्ल्ड कापा जाहैबाय मा जोंनि फुटबल फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ ओ साग्रिद बा देहाखौ राफोद खालामनानै लानो हायो खिन्थु बेजोंबो लोगोसे जोङो जिउनि थांखि होननानै जों बेखौबो साननानै लानो हायो थ' जेरैबायदि जोङो दा खोनाबाय थायो जों मिथिनो मोनो नङा होनबा मिलियनारि बिलनारि जानो हादों जे लियनल मेसिनो रनाल्द'नो नङा होमबा थ' बैसोरबो बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि देहाखौ राफोद खालामनायनि गेजेरजोंबो जिउनि थांखि मोनसे जाफुंसार खालामनो हादों जाउनाव बिथांमोना दा सासे सासे ओ इन्सपायारसो जानानै दङ नङा होमबा जायखौ जोङो गौरब खालामनो हायो जे आंबो सासे लियनेल मेसि बायदि जागोन आंबो सासे रनाल्द' बायदि जागोन नङा होमबा नैबे मोनसेसिम माने इन्सपायार जायखौ बिथांमोना देहानि थाखाय एक्सारसाइसनि गेजेरजोंब्लाबो सोरनिबा सोरनिबा थाखाय दा माने इन्सपायार महरसिम नुजाथि हैैनो हालायनायसेबां जाहैबावबाय आरोखि नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा गोबांथार खेला दुला दंबावो दा जेरैबायदि जों बुंनो हायो हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि काबादि खेल दङ नङा होमबा ओ फुटबल क्रिकेट बेफोरथ' थांबायानो जोंहा बेडमिन्टन खेल दङ टेनिस राबार खेल दं जोंहा आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा भलिबल खेल दङ नङा होमबा त' बैफोर मोनफ्रोमबो खेलानि गेजेरजोंनो जोङो माने जिउआवहाय सासे जाफुंसार जाहैनो हायो आरोखि थ' जोंहा जों बर' कमिउनिटिनिफ्राय जोङो बिलंस खालामो दा जोंनि हारि जाथिनि गेजेराव गोदोहाय जोंहा गोबांथार खेला दुला दङमोन जायफोरखौ गिला गेलेनाय होनना बुङोमोन नङा होमबा गिला गेलेनाय दङमोननो बेनिफ्राय बाथा गेलेनाय दङमोननो नङा होमबा ओ हाखर खिखर गेलेलायनाय दङ मोननो दा बैफोरो सानफ्रोमबो खेलफ्रा जोंहा अफिसियेलि सिस्टेमै जोंहा जायाखैमोन नङा होमबा दा बैफोरबायदि खेलाफोरखौ जों ज्राब गारनानै नै दा आथिखाल सोलिफुबाय थानाय जेरै क्रिकेट फुटबल भलि नङा होमबा बैफोरबायाददिखौ गेलेयोबोला जोंहा जिउआव गाव गावनि देहाया एक्सारसाइस जानायजों लोगोसेनो जोंनिया आरोबाव मा जायो जोङो ओ जिउनि थांखि होननानै बा जिउआव थांना थानायनि राहा खान्थि लामा महरै जोङो जोङो बेखौ आजावनानै लानो हायो आरो नंगौनां नोंथां औ थ अब्ला दा गोबांथारखौनो जोङो नुनो मोनो दा जेरैबायदि जोङो ओ बेखौहाय एक्सारसाइस सानााबालाबासिनो जिउनि थांखि होननानै साननानै लासै नङा होमबा थ बे ओ खेथ्रनि बेलायाव नों थांनिफ्राय माबायदि मद
आ जोंनिया आ गेलेनाय होनोबाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गेलेबोनायखौ नुनो मोनबोदों
उम
गोदो गोदायो जोङो गेलेनायखौ ओ गावनि जिउनि थांखि ओ हिस हिसाबै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो नामा
औ औ औ औ
औ आरो ओ जोङो गोदो गोदायनि गेलेनायखौ जोङो गावनि देहानि देहाया राफोद जानाय आरो बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नाय बेफोरबायदिनि थाखायल' जोङो गेलेनायखौ सानोमोन लोगोसेयैनो गोदो गोदायनि ओगेलेनायफ्रा जादों फुटबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय आरो गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय ओ दैसे दैनि गेलेनाय नाय। आरो। बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जिउनि थांखि। हिसाबै ओ गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बेखौ जोङो गावनि देहानि राफोद जानाय एबा गोख्रों जानाय आरो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय। बेफोरबायदिनो ओ प्राइस जोङो गेलेनायखौ ओ गेलेयोमोन गोदोनि समावहाय। नथाय आ। बेसमावहाय जोङो ओ गोबां सोलायबाय। होबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। आ जेरै होननानै बुङोब्ला। गेलेनायनि गेजेरजोंबो जे मानसिया गाव खौनो ओ मुलुगाव सिनाय थि होनो हायो। गावखौनो मुलुगाव सिनायथि होनानै आरो बिमा बिफानि मान सनमानखौ जोङो ओ। गोजौ थाखोसिम लांनो हायो आ जेरै आ दानि जुगनि गेलेनाय। आगोग गोबां आ गुबुन गुबुन गेलेनाय फैबाय जेरै आ आ क्रिकेट गेलेनाय फुटबल। फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय आ बेफोरनि खाबादि गेलेनाय बेफोर गेलेनायाव आ दानि मुगायावहाय गोबां नारा नाथा आरो बादायलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ गोजौ थाखो। -सिम गाखोलांनो हायो। लोगोसेयैनो बे ओ गेलेनायनि गेजेरजोंबो ओ रांखावरियावहाय गोबां ओ। जौगानो हायो। लोगोसेयैनो ओ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगा बायदि बायदि जोङो दावबायहैनायखौ जोङो ओ नुह दावबायनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो, लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदिखौ गेलेनायफ्रावहाय जोङो ओ गासैबो गोख्रों एबा ओ सासे गेलेगिरि जानो थाखाय जोंनो गोबां स्ट्रं एबा पावार नांगौ जायो, बेनि अनगायैबो ओ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ रोखोमनि बेमार आजार बायदि बायदिनिफ्राय जोङो बारगनो हायो, लोगोसेयैनो ओ जोंनि दायो ओ जाफुबाय थानाय ओ क्रिकेट खेला फुटबल खेला बायदि बायदि खेलाफोरावहाय ओ जोङो दायो ओ जोबोद ओ मोजां मोजां गेलेगिरि एबा गोदोनिफ्राय गेलेनानै थांनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ नुनानै एबा बिसोरखौ ओ बिसोरनि गेलेनायखौ नुनानै जोङो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो, ओ जे ओ जोंबो बिसोर बायदि गेलेग्रा जागोन एबा बे बेफोरबायदि गेलेनानै जोंबो बेफोरबायदि रांखावरि आरजिगोन बिदि साननानै जोङो बिसोरनि ओ फ्राय जोङो ओ एसे गियानखौ एबा ना नुहुरनानै बिसोरनि गेलेनायफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो।
ओम।
बेफोरनिफ्राय ओ सोलोंनानै लानायनि उनफ्रावहाय जोंबो, नाजानायनि गेजेरजों गावखौनो ओ बिसोरबायदि ओ गेलेगिरि एबा मुलुगाव सिनायजानाय एबा मुलुगाव मिनथिजानाय ओ बेफोरबायदि जोङो जाहैनो ओ नाजानांगौ लोगोसेयैनो। ओ बेफोरबायदि ओ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो ओ गोबां हा हारिनि गेजेरावहाय सिनायथि ओ होनो हागोन, लोगोसेयैनो ओ जोंनि बरफोरावहाय ओ जेरै ओ फुटबल गेलेगिरिफोरा दङ ओ दुर्गा बर ओ हलिचरन नार्जारि औ आरो ओ गोबां ओ दंबावोमोन नामखौ ओ मिथिनाय ओ जायासै बिसोरनिखौहाय ओ बिसोरनि ओ गेलेनाय एबा मोजां मोननाय मोजां गेलेनाय बेफोरखौ जोङो नायनानै ओ बिसोरनिफ्राय जोङो गोबां ओ सोलोंनानै लानो हायो, ओ बिसोरो ओ जोंनि ओ बर हारिनि एबा गोबां ओ सिनायथि सिनायजानाय बर होननानै सिनायजानाय मुलुगावनो ओ आरो बर हारिनि ओ मुंखौ ओ जौगाहोनायाव गोबां हेफाजाब होयो, बेफोरबायदि ओ जोङो गासैबो बेफोरबायदि ओ साफा साफा ओ गोख्रों गेलेगिरि एबा मुलुगाव ओ सिनायजानाय सिनायजानाय ओ जानो थाखाय जोङो गोबां नाजानांगोन आरो बेफोरबायदि ओ गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि ओ बेफोरबायदि हारिया जे ओ गोजौ थाखोसिम एबा बयजोंबो सिनायजानाय जोङो ओ सिनायजानो हायो लोगोसेयैनो ओ गावनि न'खरनि ओ गामिनि बायदि बायदि ओ फ्रा ओ समाजनि हारिनि बायदि बायदिफ्रा ओ गोबां ओ सनमान एबा मानगोनां मोननो हायो।
उम
आरो ओ लोगोसेनो जोंनि बेफोरबायदि ओ गेलेनायफ्रावहाय गोबां ओ खस्थनि गेजेरजों जोङो ओ गावखौ ओ गावनि थैखौ दै खालामनानै जोङो ओ गेलेनांगौ जायो। जाबाय नोंथां नोंथांनि ओ सम होनाया जोबबाय।
नोंगौ नोंगौ थिगानो दा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बे गोजोननाय मोनबाय आंबो थ' अब्ला जों बे दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां? औ दे होमबालाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।